नोंथां खोनादों ना नोंथाङा? औ औ नोंथांङा दायो ओ फ्रिया-फ्रि दंना औ नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायावसो खोथा सावरायनो ओ सानदोंमोन नोंथांजों सावरायनो हागोन ना? औ जोंना मा थ पिकआ जादों बर'फोरनि ओ गोदोनिफ्राय दासिमा लागै ओ दाव अमा फिसिनानै जोंङो माबायदि ओ गावनि जिवखौ ओ दैदेनबोयोमोन एबा माबा दि गावनि जिवखौ एबा रांखावरिफोरावहाय माबायदि आरजिनो हाबोयोमोन बेफोरनि ओ सोमोन्दै एसे बुंफोरनानै होदो नोंथांङा
अ निस्सय हागोन नोंथां, गोदो आरो दा नंङा होमबा गोदोनिफ्राय दासिम बुंनो थांङोब्लाथ माने गोबांथार जोंहा सोलायनाय फैबाय रायजो जानायनि बेलायावनो हग ओ बार थांना थानायनि राहा लामायानो हग दाव फिसिनायनि जि खान्थि सिस्टिम बैफोर माने गोबांथार सोलाय सोल सोलाय सोल जाबोबाय थायो आरो ।
औ औ
सिगांनि समावहाय आगोल बा गोदो आजै आजौ आबौमोननि समफोरावहाय आजै आजौ आबै आबौमोननि समफोरावहाय माने दाव, अमाखौ बेफार फालांगि महरै खालामनो थाखाय माने फिसिनाय जायामोन आरो बेखौ गोदो जानो थाखाय बेफोरदियावसो बाहायनाय जायोमोन आरो गोदोनि समावहाय माने फाननायनि खोथा बेफोरबायदि जेबो गैयामोन माने खिन्थु आथिखालावहाय माने आथिखाल माने जेलानिफ्राय ओ रांखावरिखौ गोनांथि दं होननानै सानदों बै समनिफ्राय माने दाव, अमा फिसिनायखौ माने बोबां बांनायखौ नुनो मोनदों आरोखि, खारन दाव अमा फि नायनि गेजेरजों जोंङो रां मोनो फानोब्ला जों बेनिफ्राय रां आरजिनो हायो, नंङा होमबा? बै मोनसे साननाया बा मोनदांनाया माने फैदोंमोन आरो दा बेनिफ्राय माने आथिखालाव दाव, अमा फिसिनाया ओरैबायदि गोदान आदब खायदाजों माने फिसिनाय लाबाय बा फिसिबायबो नैबे दामान एसे दासिमाव गोबांथार सोलायनाय फैबाय आरो गोदो जाब जुबैनो जोंनि ओंखाम खालाय नंङा होमबा? बेफोरखौ जागारग्रा गैया मानाय गैया गारगारनाय जायो नै बेफोरबायदि मोनसे सान थाइजों बा मोनसे आइद बेफोरबायदि आइदल जिजोंहाय माने दाव अमाखौ फिसिनाय जायोमोन आरो जे जों जाखांनानै आग्लायनायखौ गारनायखौ जेन गारस्लायस्लाय बे दाव, अमाफोरा जानानैनो देरलांबायो नैबे मोनसे बे मोनसे सान्थाइजों माने सोलियोमोन, आरो दा खिन्थु आथिखालाव नै बैफोरबायदि साननायनिफ्राय टटेलि उल्था मिथिबायना जे दाव, अमा फिसिनानै जोंङो रां आरजिनो हायो रां खामायनो हायो नैबेखौ मोनसे सान्थाइजों बा दाउ अमा फिसिनायनि जोंङो जोंनि नांगौसेबां खरसा फाथिफोरखौ जोंङो दैखांजोबनो हायाब्लाबो एसेब्लाबो जे जों रेहाय मोनो नंङा होमबा? बै रेहायखौ सहाय सुंसनो हायो बे मोनसे खोथाखौ साननानै माने आथिखालावहाय जोंना दाव, अमाखौ फिसिनाय जायो आरो जे दाव फिसियोब्लाय नोंगौ थिगानो गोदो जानो थाखाय बाहायनाय जायोमोन खिन्थु आथिखालावहाय बेनिफ्राय रां खामायनो होननानै बाहायनाय जायोमोन गोदोनि दिनावहाय ओ जोंनि जाखानां जाखांनानै आग्लायनाय ओंखाम ओंख्रि बैफोरखौ ओ गारस्लायस्लाय जाहोनो होननानैसो माने दाव खौ बा अमाखौ फिसिनाय जायोमोन नालाय दा खिन्थु आथिखालावहाय बे मोननै फिथाखौ सरजाबनानै जे जों जानाय ओ जि फोर बैफोर आग्लायबाय बेखौ आदि खालामस्लायस्लाय दाउव अमानो होगोन प्लास बेजों लोगोसेनो मा जाबावो आथिखालावहाय बैफोर आदारफोरनि अनगायैबो गोबांथार ओ ओ साइन्टिफिकेलि आदबजों फिसिनाय आदब नि जिफोर आदार खायध दाव अमानि बैफोर आदार खायदफोरखौ लाबोनानै माने फिसिनायखौ जों नुनो मोनो आरो जाहाथे जोंनि दाव अमाफोरा गोख्रैनो देरो आरो बेमार आजारनिफ्राय रैखा मोनो आरोबाव मा जायो थाबैनो मोजांङै देरनानै जों बेखौहाय रांखान्थिसिम बा फैसासिम जों सोलायहैनो हायो नैबे मोनसे बे थांखिजों माने आथिखालाव फिनाय जायो आरो नंङा होमबा दा माने बुंनो थांङोब्ला आथिखालाव हाय दाव अमा फिसिनाया मोनसे ओ बेफारि माबा फालांगि महरै नंङा होमबा? बेखौ जों बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो जे आंङो आमुख बोसोरसिमनि गेजेराव एथ' एथ' दाव फिसिनानै एथ' समसिमनि गेजेराव आंङो बिसिम दाव फिसि गोन आरो आं बेसिबां आरजिगोन बा आंङो ओ नै दिनैनिफ्राय एथ' दिनसिम बा बोसोरसे बोसोरनैनि उनावहाय आंङो बेफोरबायदि माबा मोनसे थांखि लादों बेनिखायनो आंङो गैथ्राब्लाबो दिनै अमाखौ माथाम बा माब्रै बा माबा लानांगोन नैबे मोनसे सानखांथिजों ओ खुब दुखु दाहा खस्थ' खालामनायनि गेजेरजोंबो माने दाव, अमा फिसियो आरो जे बैफोर मोनफ्रोमबो फिसिनाय दाव, अमानि सायाव माने मोनफा मोनफा सिमां मिजिं बा थांखि लानानै आथिखालावहाय फिसिनाय जायो आरो दा ओरैनोथ' नर्मेलबा बैस सादारन बाबै नाहरोब्ला ओरैनो गोबांथार ओ मा होनो बेखौ आबाद खालामग्राफोरा दाउ आबाद अमा आबाद नङा होमबा बेफोर आबाद खालामग्राफ्राथ' गोबां खालामखायोआनोखा दा थेवब्लाबो जोंनि न'खरावहाय जों न'खरजों लोगोसे ओरैनो जगथावथाव अनला फुनाय होनना बुङो जों बिदिखौ माने मोनसेनिजोंनो मोननै गुबुन खामानिफ्रा जाफालांनाय आरो दा नैबे महरै लायलांनाया जोंनि थाखाय एफा एनैबा माने सहाय बेनो जायो आरो दा बे हिसाबै दामाने जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव बेखौ गोबांथारखौ सोलिनाय नुनो मोनो आरो गोबांथार नंद्रायाब्लाबो माने जास्ट खर एसे एनै खरसा फाथि ओंखारफिनलायनो हानाय नैबे मोनसे थांखिखौ लानानै दाउ अमाखौ फिनाय जायो आरो
औ औ
गोदोनिफ्राय दासिमावथ' बे मोनसे सोलायनाया नङा होमबा गोदोनि दिनावहाय जोङो दाउ अमा फिसिनो होनना बुङोब्ला जानो थाखाय फिसिनाय जायोमोन दनिफ्राय गुबुन मोनसे खोथाया जाहैबाय मा जों जानानै आग्लायनाय आदारफोरखौ आद्रि खालामस्लायस्लाय जोङो दाउ अमानो जाहोगारनो बेजोंनो दाउ अमायाबो देरफालांनाय जायोमोन आरो दा खिन्थु जोंना नैबे मोनसे साननाया जों जानानै आग्लायनाय आदारखौ गारस्लायस्लाय जों दाउ अमानो होगोन बेजों लोगोसे सेनो आरोबाव जों बिनिफ्राय रां खामायनो हागोन बे मोनसे थांखिजोंसो जोङो माने आथिखालावहाय दाउ अमाखौ फिसियो आरो बेनो थ' आंनि मोनदांनायाव बेखिनियानो नोंथां गुबुन खायफा खायफा जेनेबा ओ फालांगि महरै जायफोरा दाउ अमाखौ फिसियो नङा होमबा आबाद महरै जायफोरा दाउ अमाखौ फिसियो बे आलदा गुबुन खोथा खिन्थु जोंनि बर' हारियावहाय बर' माहारियाव गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो परमपरा नेम निथि बायदियै जों दाउ अमा फिसिनानै जाबोग्रा हारि हिसाबै नङा होमबा बे मोनसे जोङो ओ दंखायोखाय नैबे सिस्टेमावहाय दों आं थारमाने बे खोथाखौ मोनदां मोनदों आरो जे जोङो गोदोनि दिनावहाय दाउ अमा फिसिनायनि थांखिया मामोन बेनिफ्राय दानि दिनावहाय दाउ अमा फिसिनायनि थांखि जे मुल उदस्य' नैबे माबायदि नैबेखौ आं माने दा बेखिनिखौ आं मोन्दां मोनदों आरो थ' नोंथांनि साननाय बायदिब्ला होमबा गोदोनिफ्राय नै दासिमावहाय दाउ अमा फिसिनायनि जिथुनोखि आदब खायदा बा थांखि नैबे नोंथांनि बायदि दा माबायदि जानानै दङ
नोंथाङानो ओ जे दाउ अमा फिनायनि सोमोन्दै ओ जोबोर मोजाङै बुंलांखाबाय ओ होमबाबो ओ जोङो जोंनि ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ जोङो फिनानै ओ लाबोनाय एबा फिबोबाय थानाय दाउ अमाफोरा ओ दाउ अमा बेफोरखौ जोङो गोदो गोदायो ओ जानो थाखाय एबा माबा मोनसे ओ फाननो थाखाय बेफोरबायदियाव जोङो दाउ अमाफोरखौ ओ फिनाय जायोमोन
उं
बर' माहारिफ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो दाउ अमा बोरमा मोसौ बायदिफोरखौ लाबोयोमोन एबा फिबोबाय थाखायोमोन ओ गोदोनि समावहाय जोङो ओ बेफोरबायदिखौ ओ एसेबांबो ओ ओ बेफोरबायदि ओ दानि जुगनि बायदि रांखावरि आरजिनो थाखाय ओ फिनायखौ जोङो ओ बारा नुनो मोनामोन ओ लोगोसेयैनो बेफोरखौ जोङो ओ दाउ अमाफोरखौ जोङो जानो थाखायल' जोङो ओ एबा ओंखाम खालाय गारनाय माबा ओ गारनाय बेफोरबायदिखौ जानो थाखायल' जोङो अमाखौ ओ फिसिनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो लोगोसे बेनो ओ बोरमा बायदि बायदिफोरखौबो जोङो बोरमा बायदि बोरैफोरखौबो जों गोबां ओ नायखौ नुनो मोनो लोगोसेयैनो ओ गोदोनि समावहाय ओ बर' गामिफ्रावहाय ओ गोबां ओ मोसौ दुबुर फिननायखौ जोंङो नुनो मोनदोंमोन मोनसे न'खरफोरावनो मोनसे न'खरफोरावनो गोबां मोसौ थानायखौ जोङो नुनो मोनदोंमोन ओ जेरै होनोब्ला ओ गंसे न'खरावनो ओ जेरै बाजिथा जौसेथा मोसौ फिनायखौ जोङो ओ नुनो मोनदोंमोन ओ बेफोराव ओ जोङो मोसौ फिसिनायखौ ओ सासे नायग्रा एबा सानै नायग्रा जेरै लावखार दाहोना बायदिफोरखौ जोङो लानायखौ जोङो नुनो मोनदोंमोन ओ लोगोसेयैनो बेफोरबायदि ओ बाजिथा जौसेथाला गाहाम नखरसे हाय मोसौ थायोब्ला जोङो बेफोरबायदि न फोरखौ आ गोदोनि समावहाय गोबां दोनि एबा आ थाखा फैसा गोनां एबा हा हु गोनां एबा माइ आबाद माइ बाख्रि बिबोनां माइ बाख्रि ओ गंनै गंथाम गोनां होननानै जोङो आ रोखायै नमोन। लोगोसेयैनो गोबां आ रोखोमनि सोलायनायखौ जोङो आ दानि मुगाफ्रावहाय नुुबोनो। हमबाय जेरै होननानै बुङोब्ला जों। जङो दाउ अमा बोरमा बायदि बायदिफोरखौ जोङो द दानि मुगाफ्रावहाय जोङो जानो थाखायल' फिसिनायखौ नुनो मोनला अ बेखौ जोङो मोनसे रां खावरि आरजिनायनि राहा लामा हिसाबैसो सोङो, बाहायनायखौ आजि आजिखाालनि मुगायाव जोङो नुनो मोननाय जादों। जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो लकेल दाउनि फाराम। आरो ब्यलारनि फाराम आरो बोरमानि फाराम, आरो मोसौनि फाराम बेफोरबायदि फाराम एबा गोबां दाउ अमा बोरमा मोसौ फिसिनानै जोङो आ फाराम बानायनानै रांखावरियाव जोङो आ आरजिनो हायो। आरो गोबां रांखावरि जोङो मोननो हायो । बेफोरबायदिखौ जोङो ओ फाननायनि गेजेरजों, एबा फाननानै जोङो गोबां गावनि नांगौ जानाय मुवा बेसाद जेरै, माइरं दैरं गाननाय जोमनाय बायदि बायदि गारि मथर, आ साइकेल आ, न' बां जोङो बेफोरबायदिखौ जोङो फाननानै जोङो, बेफोरबायदि गावनि नांगौ जानाय एबा गावनि गोनांथि जानाय एबा न'खरनि गोनांथि जानाय बायदिफोरखौ जोङो आ सुफुंनो हायो। आ बेनि अनगायैबो जोङो आ मोसौ बोरमा बायदि बायदिफोरखौ फाननायनि गेजेरजों जोङो। गोबां आ रोखोमनि गामियावबो सिनायथि गोनां आरो, आ सोहोरावबो जोङो सिनायथि गोनां आ जोङो मिथिनो मोनो एबा मिथिजायो जायखौ। जोङो आ गोबां नांगौ जानाय बायदि बायदि, आ दाउ अमा जेब्ला मोनसे न'खरफ्रावहाय आलासि दलासि फैयो अब्ला जोङो दाउ अमा आ बेदरफोरखौ जोङो लायनानै, जोङो आलासि दोलासिनो संनानै जाहोयो। बेनि अनगायैबो आजिखालिनि मुगा रावहाय जोङो गोबां सोलायबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों, आ जेरै होननानै बुङोब्ला गोदो गोदायनि दिनफ्रावहाय जोङो मोसौ गारि आ मैसो गारि बेफोरबायदियाव जोङो मोसौफोरखौ आ फिसिनाय जायोमोन। आरो मोसौफोरखौ जोङो आबाद मावनो हालेवनो बायदि बायदि आ मारा होनाय, हालेवनाय आरो गोबां रोखोमनि मै होनाय बायदि बायदिफ्राव जोङो मोसौ बोरमाफोरखौ जोङो आ मोसौ मैसोखौ जोङो बाहायोमोन। नाथाय आ दानि जुगावहाय बेफोरबायदिखौ जोङो आ एसे आ सोलायनायखौ नुनो मोन्दों। मानो होननानै बुङोब्ला? दानि जुगावहाय आ जोंनिया बेफोरबायदि मोसौ बोरमा आ बुरजा बुरजा फिनो एबा आ लानो थाखाय जोंहा जायगा दोबसे एबा जायगा गुवार एबा फोथ गुवार एबा हाग्रा बंग्रा जोङो ननो मोनलिया। बेनि थाखायनो जोङो आ बेफोर हाग्रा बंग्रा आ गैयिनि थाखायनो जोङो बेफोरबायदि आ, फिनाय लानाय आ बुरजा बुरजा मोसौ बोरमा आ मैसो बेफोरबायदि लानायखौ जोङो आ गोबां आ खम नुबोबाय, आ आरो लोगोसेनो जों जोंनि ओ सोरगिदिं थानाय बेफोरबायदि आ जायगाफोरावहाय जोङो खानो जायगा गैयिनि थाखाय। खाय जोङो बेफोरबायदिखौ जोङो ओ लानाय-लायैखौ जोङो रोखा रोखायै नुहुरो आरो ओ लोगोसेयैनो बेफोर